औ खुलुमबाय नों थां
औ खुलुमबाय खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां। औ गिबि गिबियावनो मोनाबिलि समनि औ गिबि गिबियावनो मोनाबिलि समनि गाहाम हामग्लायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ औ गोजोनबाय नोंथां गोजोनबाय।
औ दा आं नोंथांखौ औ ओ आं नोंथांखौ ओ जोंनि मोनबा फोरबो बे गुबै फोरबो मोनबा फोरबो बिनिनो मोनसे फोरबोखौ लानानै आं नोंथांजों सावरायनो होनना नै ओ आ खाइयाव लादों। दा बे फोर बोआनो जाहैदों ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो। दा ओ ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो होनबा औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादो होनदोम
नोंथाङा खोनानो मोनदों ना? औ दा ओं जोङो औ औ औ। दा आथिखालाव आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे बोसोरनि जिनै दानावबो जोङो माइ आ बाद दिखांनाय खौ जों नुनो मोननाय जायो ना?
औ औ नों
दा औ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो मावबोनाय बे माइ आबाद आरो ना बोथोर खौ नायोब्ला जोङो दा आद ओ गोदो गोदायहाय मा होनदों आसिन बा खाथि दानाव बे थरायना ओंखारनाय बे माइआ बे आघोन दानावहाय मा जाहैयो बियो ओंखारहैयो आरो अब्ला मा खालामो जोङो दुब्लियाव बा दुब्लि फोथार फोथारा जेब्ला मा होनगोन जेथिंबो माने बेै माइ फिथाइफोरा ओंखारोना अब्ला जोङो बे आघोन दान समाव जोङो बै थरायनाय बा ओंखारनाय माइ गोरलैखौहाय जोङो दुब्लि फोथारनिफ्राय बरायनानै लायनाय जायो आरो जोङो बै आघोन समाव औ आघोन दाननि इसे अक्ट' निफ्राय लानानै गु अक्ट 'नि गेजेराव हो ओ जोङो सुबिदा बायदि सुबिदा बादियै जोङो गावबा गाव दुब्लि फोथारनिफ्राय मा होनो बेखौ मायनावखौहाय जोङो बरायना लायनाय जायो आरो बै सानखालि औ दा थ' जोङो दा जों माइखौनो जोङो जोंनि गुबै आदार महरै जों बेखौ जानानैनो थांनानै थाबोदों बे हिसाबै जोङो औ बे हिसाबै जोङो जों माइनावखौ एबा माइखौहाय जोङो फुजियो बा खुलुमो सिबियो ना दा बे बेलायाव औ जोङो जाय सानखालि जोङो माइनावखौ दुब्लि फोथारनिफ्राय जोङो न'सिम बरायनानै लायगोन अब्ला बै सानखालि बै सानखालि जोङो न'खराव नखरखौ साब सिखोन खालामनानै जोङो औ साब सिखोन खालामनानै जोङो बाथौ गुदियाव ओ आलारि बाथि फोजोंनानै ओ जोङो माइ ओ बै माइ मु थिखौ लायनो थाखाय बे माइ मु थिखौ लायनो थाखाय जोङो जा जुगार खालामनाय जायो आरो फुङावनो सिखारनानै न'खरनि आ आइजो आइजो फोरा बे खौ हानानै लायनो थाखाय जोङो गिबियावनो मा नांगोन बै खेरखा गंसे नांगौ जायो जोंनो खासि नांगौ जानानै फैयो औ आलारि बाथि आरो बे माइ ओ माबा मा होनगोन बेखौ धुपु धुना लाइजौ गांसे औ लाइजौ गांसे बा गांनै आरो बिनि उनाव बै जे माइ गसा गसाखौहाय जोङो खोबनानै लाबोनो थाखाय जि गुफुर गांसे बिदि जगार खालामनानै जोङो आ दुब्लि फोथारसिम थांनाय जायो आरो जाय जायगायावनोखि जोङो बै माइखौहाय बा माइ सुबाखौहाय जोङो हास'गोन बै जायगाखौहाय मोजां एसे ओ दै गोथार जों लानानै थांखायो बे दै गो थारजों एसे सारस्रिनानै बेयाव जोङो औ लांनाय बै लाइजौ लाइयाव जोङो आलारि बाथि धुप धुना बेखौ फोजो जोंनानै जोङो बै माइ गसाखौ बे माइ गसा खौहाय जोङो हानाय जायो आरो गासै माइ गसाखौ गसाबा हानाय जायो बे जाहैबाय ओ फंसेखौ जोङो बोराइ बाथौनि मुङाव हानाय जायो आरो संसेखौ जोङो नख'रनि मुङाव हानाय जायो। आरो संसेखौ बिदिनो ओ आलासि आलासिफोरनि मुङाव हानाय जायो आरो फंसेखौ ओ बिबायारिफोरनि मुङाव औ आरो संसेखौहाय दावमा दावसा जाबाय एम्फौ एनलाफोरनि मुङाव हानाय जायो आरो बिदिनो खंबा हानानै जोङो बेखौ मोजाङै औ बेखौ मोजाङै बै खिरखाजों जों लानानै थांदों ओ बेयावहाय ओ मोजाङै ओ मोजाङै दोनना बेखौ ओ खोबनानै बेखौ खर'आव रुजुननानै ला नानै फैनाय जायो आरो ओमफ्राय जों अ आरो मोनसे फोथायनाय दङ जे ब'फोरनि गेजे राव ओ जे बै सान खालि बै‌ सान खालि नि खि ओ जों जाय खालि माइनावखौ बरायनानै लायगोन अबार बे खालि आ ओं फुङावनो माने ओंखाम ओंख्रिफोरखौ संजोब नानै बा दैहुआव दैफोरखौ ओ आबुं खालामनानै दोननांगौ आरो नङाबा लोखिया बोराब मायनावा बोराब होननाय मोनसे फोथायनाय दङ आरो आ दा आंथ‌' लायनाय खिनानि औ लायनाय खिनानिखौ आङो नोंथांनो फोरमायबाय आम फ्राय नोंथाङा बै लाइ खांनायनि उननिफ्राय बे आ दाननि गु अक्ट आव जोंहा ओ नख'राव फुजा होनाय जायो एबा जोंनि रायजोआव आगोन फुजा होनाय जायो दा बै सानखालि मा मा खालामनाय जायो एबा बिनि उनखालि ओंखाम गोरलै जानायखौ माबादि जायो ए से सुंद'यै फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन हागोन ओ आङो जिखिनि हायो एसे फोरमायनो नाजानोसै ओ मा होनो बै ओंखाम गोरलै जानाय बे फुजानि सोमोन्दै आङो ओ बारा एसां बांद्राय ओ मिथिनाय जाया बेनिखायनो आङो जि
औ नोंथाङा औ नोंथाङा जा एसे मोनथिगौ औ जा एसे मोनथिगौ बे बि होदो औ
जोङो बे जेब्लानोखि बे माइरं गोरलै बे फुजाखौ जोङो होनाय जायो मानो होनोब्ला बेयो गिबि जोंनि मा होनो आघोन आघोन दाननि बेयो माइरं गोरलैनि मुङाव जों बे फुजाखौ होनाय जायो जेरैहाय जोङो जुदि बे फुजाखौ जोङो जुदि होआबाथाय जोङो बे माइ रं जि जोङो आघोन दानि मोननाय जि माइरं गोरलै बा माइरं गोदान बेखौ जोङो मोनजाया होननानै जोङो जानो मोना होननानै जोङो बेखौ मिथियो आरो फोथायनाय जायो जों बेखौ थिग बेलेखायैनो जोङो बे आघोन दाननि बे फुजाखौ जोङो होनाय जायो आरो ओ जेरैहाय जोङो जोंनि ओ जि सान ओ जोंनि फुजा होग्रा जायगा बे जायगायाव जोङो आराम मोजाङै साखोन सिखोन खालामनानै जोङो बेखौ फुजाखौ होनाय जायो आरो गासैबो रायजो राजाफोरखौ लानानै जयैनो बे फुजाखौ होनाय जायो आरो बिदिनो जोङो बे फुजाखौ होनानै जोङो ओ आराम मोजाङैहाय होबाय होननानै जोङो बेखौ ओ खुलुम-खुलुमनानै जोङो जि जोङो बे माइरं गोरलैनि जि फुजा होयो बिदिनो जोङो बे खौ फुजाखो होनानै जो बेनिफ्रायनो जोङो जोंनि माइरं गोरलै जानाय बे गिबि माइरं गोरलै जानाय बेखौ जोङो बेनिफ्रायनो जोङो जागायलाङो आरो जागायनानै बे फुजा होखांनायनि उनावसो जोङो बे माइरं ओ गोरलैखौ औ जायो बा मोनजायो होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरो। ओ नोंथाङा बे माइरं गोरलै फुजा होनायनि सोमोन्दै जुदि एसे गुवारै ओ मिथियोब्ला एसे फोरमायनो फोरमायनानै
औ हायो हागोन ओ जोंहाथ' बे आघोन दाननि गु अक्ट' खालि ओ बा थौआव बा ओ जोंनि रायजोनि बाथौ थानसालियाव फुजा होनाय जायो दा बे फुजा होनाय सम खालि आ बे खालि सोरबा सो ओ माने खायफा खायफा रायजोआवनो बोथिसे जायो आर रो बेनि उननि साननिफ्राय जोङो गावबा गाव न'खर न'खर सुबिदा बादियै आ बै ओंखाम लै जानाय बे खान्थिखौहाय लानाय जायो आरो ओ जाय न'खराव जाय न'खराव बे ओं खाम गोरलैखौ जागोन बै न'खराव ओ आर'ज खेबसे गाबस्रांनाय जायो एबा सोरहाबा सोरहाबा बिदिनो लायाबो ना थाय गोदोहाय बिदि लानाय जायामोन। ओ बै ओंखाम गोरलै जाखालि ओ बाथौ थान ओ न'खरनि बाथौ थानसालिखौ आ मोजाङै लिरस्रोननानै बिदिनो फुजा फाथाल होननानै बै माहेन्दोनि ओ माइरंखौहाय सोलायनाय जायो आरो बिदि बे बेस खालि माइरं गोरलै बा माइरं गोदानखौहाय आ सोलायनाय जायो बे सानखालि आरो जोङो बे सानखालि जोङो मानसिया जाग्रोनायनि सिगाङावनो जोङो इसोरनोबो बावो बेजों लोगोस से आ जोंनि जोङो मोस सौखौ माइनाव हिसाबै जोङो फोथायो। ना! एबा जोङो फुजियो जोङो मोसौखौ अ जों मोसौनिफ्रायनो हालेवना नै मोननाय बै माइ रङा दा बेनि थाखाय जो मोसौनो बे माइ खौ जाहो ग्रोनाय जायो आरो। जों मानसिया जानायनि आवगायावनो अ बि दिनो ओ बे सानखालि मा खालामनाय जायो बिदिनो बै जों माइ गायनाय समाव जि जि नांगोल जुंगाल खदाल से खा खा सि बाहायदों बेफोरखौबो आ माने मोज जाङै सुनानै बि सोरनोबो बाउनाय जायो लोगोसेनो गथ'फोरनो स्रायनो ओंखाम बोथि थिसे जाहोनाय जायो आरो। औ दा औ ओमफ्राय बिदिनो गाजा गोमजायै बे फोरबोखौहाय बिदिनो फालिलांनाय जायो।
फालिनाय जायो आरोना उम औ औ बेनि उननिफ्रायसो जोङो बे औ बे माइरं गोरलै जि मोननाय बेखौ जोङो बे फुजा होखांनायनि उनफ्रायसो जोङो
औ जायो औ नंगौ आ बिदिब्ला नोंथांजों बे माइरं गोरलैबा ओंखाम गोरलै जानायनि सोमोन्दै सावरायना नै जोबोरैनो गोज जोननाय मोनबाय आ दा आं बेखिनियावनो आ दोन थनसै होननानै खावलायहरनाय जाबाय।
औ औ दे बिदिब्ला गोजोन्थों औ दे।
थों